खोनादों।
अ खोनादों नोंथां। नोंथाङा माने
अ नोंथांजों माने आं बिफां बिफांफोरनि बागै माने सावरायनो हागोन नामा टपिक बिफांफोरनि बागै
हागोन नोंथां।
आ माने नोंथां आंनि एसे आंनि एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ।
माने बिफां लाइफां बिफां लाइफां बिफां लाइफाङाथ' जोंनि सुबुंयारि माबा जाबाय ना। मानो बिफां लाइफां बिफां लाइफां गैयाबा बारहावायाबो गुबुंले जायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ बिफां लाइफांफोर दानफायोबा जेरै जोङो दै दैनि खहाफोर जायोना बिफां लाइफां दानफायबा दै ओ दैनि दै मोननो थाङा हाया खरान जायो बेफोरखौ मिथिगौ नोंथाङा।
आरो जोङो माने बिफां लाइफां गुबुंले जागोन बेयावथ' बारहाया गुबुंले जागोन बेखौथ' मिथिगौ माने बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव ओ बिदिनो माखासे आरो दामफा हाफोरखौ थाखानाय बेबायदिखौ नुनो मोनो माखासे ओ फां लाइफां दान दानफायबाय थायोबा आरो मा होनो बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो माने जों आं बारखौ मोनो आरो माने अक्सिजेन जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन बार मोनो ना नोंथाङाथ' मिथिगौ। जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो बारखौ मोनो आरो ओ जोङो जेरै बिफां लाइफाङासो हासिंनिफ्राय दैखौ बोयो नालाय आरो जोङो ओ बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन गेसखौ मोननानै आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां इदि माबाबो बानायनो हायो जेरै टिउ बेल्ट आरांगा। इफोरबायदि ओ बेफोरखौ बानायनाय जों नुनो मोनो आरो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां ओ बाथाम थगथा इफोरबायदि खौ आरो न'फोर लुनायाव जोङो बे बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय फोरबायदिखौ जोङो न'फोर बाहायनायावबो मोननो हायो आरो माने बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां इदि बाहायनो मोनो। ओमफायो बिफां बिफाङाथ' गोबां रोखोमनि थायो। जेरै साल सिगुन थाइजौबो आरो गुबुन अनेक अनेक रोखोमनि थायो आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जों माखासे मुलि हारिनिबो मोनो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ
औ औ
अ निम बिफां जे बेबो मोनसे मुलि हारिनि नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ खायसे खायसे बिफाङा खायसे खायसे बिफाङा बिस गोनांबो जा बिस गोनांबो जायो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ ओमफायो थो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने बिफां लाइफांनि सोमोन्दै?
हागोन नोंथां
मा मा मोनो बिफां जों मा मा आरजिनो हायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङाबो
बिफां लाइफां होनोब्लााथ' जों मिथिखागौ जों बेनिफ्राय जों नांगौ रोखोमनि फिथाइ सामथाइबो मोननो हायो बिदिनो औ ओ न' बां लुनायावबो जों बिनिफ्राय बाथाम थखथा आरिफोरखौ जों मोननो हायो नङा होमबा
औ
बेजों लोगोसे जों बिफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो गोबां रांबो आरजिनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे बिदुं दुंफ्लेनाय समावबो जोङो बिफांनि सिङाव थायोबा जों गुसुवै ओ थान्दाखौ जों मोननो हायो आरो ना आ ओ बिजों लोगोसे जोङो मा जोंनि बिफां लाइफांजोंहाय मा गोबां नांगौ रोखोमनि बनफोरखौ जोङो ओंखाम संनाय फ्रावबो जोङो मोननो हायो आरोना बिनि हेफाजाबजों बै समावथ' गोदोनि समावहाय मा ओ
गेसफोर गैयै समाव जोङो बनफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो मा ओंखामफोरखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना
औ
आरो बिजों लोगोसे जोङो मा ओ गावनि उदैखौ सुफुंना लानायखौ जों हायोमोन आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा ओ बिफां लाइफांजों लोगोसे ओ न' बां लुनायाव जोङो मा बाथाम आरि थखथाफोरखौ लानानै जोङो मा बिदि न' लुनाय खि दरजा बेफोरबायदि ओ सिलिं आरि होनायफ्राव जोङो हेफाजाब मोननो हायोमोन आरोना बिफां लाइफांनि गेजेरजोंहाय
औ
आरो बिजों लोगोसे मा गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बिफां लाइफांखौ जों फानहरनानैहाय रांबो मोननो हायोमोन आरोना जोंनि जाय गायावनो जेनेबा जोंनि जायगायावनो बेखौहाय मा गायनानैहाय बेखौ जेब्ला ओ द' बोसोर एबा स्नि बोसोरनि उनाव जेब्ला हाहैयो अब्ला बेखौहाय हाखांनायनि उनाव ओ बेखौहाय फानहरो अब्ला बिनिफ्राय खुन्थियाबारिफोर खालामनो थाखाय मोजां जायोमो आरोना मोजां जायो आरो बेखौ फाननानैहाय ओ जेरायग्रा टेबोल बिरेंसि सखि एबा फारलें बायदि बायदि रोखोम बानायनानै बेनिफ्राय ओ रांफोर दिहुनना लानायखौ जों हायोमोन आरोना
औ
थिग बेबायदिनो ओ फिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो मा नांगौथिखौ बुथुमना लानो हायो आरो जों थांना थानायाव गोबां हेफाजाबखौ जोङो मोननो हायो आरोना जेरै जोङो बिफां लाइफां निफ्राय जोङो अक्सिजेन लायो आरो कार्बनडाइ अक्साइडखौ बिसोरो लायो आरोना जों गावजों गावनो मा नागारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरो बि नोगोरजों जिब जुनारनि थाखायबो बिमा लाइफाङा जोबोद गोनांथि मानोना जिबफोरा गावजों गाव जालायनायनि थाखाय ओ मैया ओ बि-बिलाइफोरखौ जानानैसो थांनानै थायो नालाय आरो मोसाफ्रा बेखौ जानानैहाय थांनानै थायो गावजों गाव सोनारनायनि जाउनाव एबा गोबां हेफाजाब मोननो हायोमोन बेफोरनि गेजेरजोंहाय आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै फंनैसो होनदेरनो हागोनबा
औ हागोन नोंथां अ बिफां लाइफथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नोंथाङा दा बुंखाबाय बिफां लाइफ फांनिफ्राय जों गोबां ओ रां आरजिनो हायो गोबां बिदि जिनिस नांगौ मुवा जेरै आरजिनो हायो जों बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बन आरि खालामनानै जों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो ओमफ्राय जेरै जोङो गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायफ्रावबो जेरै बाथाम थखथा बेफोरबायदि नङाबानो जाया नालाय ओमफ्रायो थख दाबलहोनानै बेबायदि न'फोरखौ मावनाय समाव बेफोरखौसो लानानै मावनाय जायोना ओमफ्राय न'फोर नांगौ सम न'फोर न'खरनि थाखायबो जों बिफांनिफ्राय मोननाय बाथाम बेफोरखौ नांगौ जायोना जेरै जोंङो बिस ना देरै खोरखि बेफोरफोर बानायनायाव जेरै जों बेफोरखौनो बेना माने बिफांनिफ्राय मोननाय बिफां बिफांनिफ्रायनो मोनोना बेफोरबायदिखौ आरोद' माखासे इदि माबाफोरखौबो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो आरोना जोङो ओ ओमफ्रायो जेरै जों बिफां बिफां लाइफां गैयाबा थ'जों ओ आफहावाया गुबुंले जायो बेखौथ' मिथिखायो मानो होनोबा बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो जों थांना थानो थाखाय अक अक्सिजेन गेसखौ मोनो नालाय बिनिखायनो बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगौ आरो बिफां लाइफांखौ गायबासो जोङो गो मोजां आबहावा खौ मोनगोन बेनिफ्राय मोजां बारहावाखौ मोनगोन बिफां लाइफां थायोबासो आरो सुबुङा थांना थांना थानाय थांना थानो माने रैखा मोनगोन आरो माने मोजां जागोन माने थांना थानायाव मोजांसिन जागोन आरो बिफां लाइफांखौथ' जों ओरैनो ओ बिफां लाइफांखौ जोङो खोन बा जुन खालिथ' जों बिफां लाइफां गायनो नोंथाङाथ' मिथिगौना ओमफाय बा जुनखौ जों बिफां अ आफा सान महरै फालियो बेरै बिफा आफा समाव जोङो आफा सानाव बिफां लाइ फां गायो नोंथांआथ' मिथिगौ जानो हागौ
अ अ
होमबा जों फाइभ जुन आबहावा ओ बे जों बिफां लाइफां गायो माने जोङो बिफां लाइफांखौ जेसेबां हायो एसेबां गायनांगौ आरोना बिफां लाइफां थायोबासो जोङो मोजां आ मोजां आबहावाखौ मोनो नालाय मोजां बारहावा खौ मोनो नालाय बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफाखौ जेसे हायो एसे गायनांगौ आरो ओमफाय मा होनो जेरै जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो गोबां ओ एफोरबायदि नांगौ बुस्थुखौ आरजिनो हायो नालाय ओमफाय। जों फिसा फिसौ बुस्थु बानायनो थाखायबो बिफां लाइफांखौ नांगौ जायो। जेरै खामफ्लाय आरो सियारफोर बानायनो थाखाय जेरै जोङो। ओ जि-जिरायनो थाखाय सियारबो बानायनो जेरै जों दंफानिफ्राय दंफांनिफ्राय बाथामखौबो बाथामखौबो बाहयो नोंथाङाथ' मि थियो जानो हागौ उ
आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगौमोन नामा माने बिफां-लाइफांखौ बेलेग बेलेक जायगायाव लांनानै मा खालामहैयो आरो मानि मा जाहोनाव बिफां-लाइफांखौ नांगौ बिदि
बिफां-लाइफांखौ बेलेग जायगायाव लांनो हला जेरै जोङो गामि ओनसोलाव बाहायो बेफोरबायदिनो बिसोरबो माने बिनिख्रुइ साबसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदिनो मा बिफां-लाइफांखौ लांनानैहाय बिदिनो फालें सियार बानायनाय समावहाय मा बिसोरो मोजां मोजां आगरफोर होनानै। बिदिनो बायदिसिना ओ मुरथि आरिफोर बानायनायावबो बिफां लाइफांखौ बाहायनाय जायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे गारि मथर दाम गोसानि आगजुफोर बानायनायाव बेखौ बाहायनाय जायो आरोना गारि मथरावबो। बिफां-लाइफांखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो नायनानै सान्नानै नायोबा गोदोनि समावहाय मोसौ गारि बाहायनायावबो जोङो बिफां-लाइफांनो बाहायोमोन नङा होमबा।
औ
आरो बे लोगोसे न'फोर लुंनायावबो जोङो मा बिदिनो खुन्थिया आरिफोर दोननो थाखाय गेटफोर बानायनायावबो जोङो मा खुन्थिया आरिफोर दोननो थाखाय बानायनाय जायोमोन आरोना आरो मोसौ गलि बायदिसिना खालामाबो मा बिफां-लाइफांखौ बायनाय जायोमोन आरोना। बिफां-लाइफां गोबां खामनो हेफाजाब होयो बेनो लोगोसे फिथाइ-सामनायखौ जोंनो होयो।
जानो थाखाय उदो उदै गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिफां-लाइफाङा गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। आरो बेजों लोगोसे ओ
मोसौ गारि खालामनायावबो गोदोनि समावहाय हान्था मेला खालामनो थाखाय गारि मटर गैयिनि जाउनावहाय मोसौ गारियावहाय मा बिफां-लाइफांखौनो बायनाय जायोमोन आरोना बेफोरबायदि मोसौ गिरिनि साखा खालामनायावबो। बिफां-लाइफांखौ बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरबायदि खालामनानैनो जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना।
औ
आरो बेजों लोगोसे नावआरि खालामनायावबो जों बिफां-लाइफांखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो लैथोआव जावनो थाखाय ओ बिफां-लाइफांखौ जोङो बाहायो आरो बबावहाय इसोर मोनैजों हाय बानायनानैहाय बेखौहाय जावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नङाहोनबा नोंथां।
औ
बेफोरनि गोबां खामानियावहाय गुबुन गुबुन रोखोमाव बिफां-लाइफांङा जोंनि थाखायै हेफाजाब होयो आरोना। आरो जिफोर दोननो थाखाय ओ बायदि बायदि रोखोम बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना।
औ
ओ बेफोरबायदि बाहायनायखौ जोङो बिफां-लाइफांनिफ्राय जोङ हेफाजाब मोननो हादों। होमबा नोंथांनि समावबो जाबाय जेंनाया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे नोंथां।
औ